हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ खोनादोंना नोंथां औ खोनाबाय औ खोनाबाय दे आंबो।
औ
औ होनबा नोंजों फंनैसो खोथा रायजलायनोसै नोंथां।
औ जागोन रायलायजागोन।
औ ओ जों मोनसे टपिकआव लानानै रायज्लायनोसै जेरै मागो जोंनि बर' हारिनि बयजोंबो फालिजानाय जोंनि बर' सुबुंजों फालिनाय मागो दमासि मागो बिनि बागै रायज्लायनोसै नङा होमबा नोंथां। बिनि बागै इसे नोंथाङा आंनि सिम फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां। ओ नोंथां जोंनियावथ मागो जोङो गुबैयै बर फुराफोर मागो मागोखौ मागो फोरबोआवनो फालियो मागो फोरबोखौ माग मासावहाय।
औ औ औ।
औ। ओ जोङो मागोआवहाय गिबियावनो मागोनि गिबि सानाव माबायावहाय ओ बेलागुर सावनो थाखाय बेलागुर खुङो। ओङ जोङो बेलागुर खौ लुनो थाखाय न लुनो थाखाय गोबां ओ गोजौ गोजौ माइनि नाराफोर जेरै माइब्रा माइनि ओ नाराफोरखौ जोङो हानानै
औ औ
जोबोद गिदिर गिदिर नलुयो आरोना
औ औ बैलागुर न लुयो औ
औ जोङो अखानायै सावनाय जायो नालाय बेखौहाय जेन जों न लुयो। मागोनि गिबि सानावनो जोङो बे बेलागुरखौ जायो आरोना जोङो गामिनि सेंग्रा मुवा जानानै बा बोराय बुरिफ्राबो सोरबा सोरबा बयबो बिदिनो बेलागुर हिसाबै जायो आरो
औ औ
बेयावनो सोरबा सोरबा जौ एसे लोंसिगोन।
औ औ।
बर बोराइफ्रा। फोराबो बेदर एसे लानानै जासिगोन लोंसिगोन आरो
औ औ
जोङो पार्टि खालामनाय हिसाबै मोसायो रंजायो दामनानै देनानै औ दा जोङो बरफ्रानो गामि गामि गेजेर गेजेर बेखौ जायो आरोना बेलागुरखौ जोबोद गोग्गोम जायो बयनिबो गोमखांनाय सावन न'आव थाग्राफ्रा खोनासंनो हालायै जायो आरो
औ औ
सिगांआवथ' बे फु जायो ओ अखानायनायनिफ्राय बिदिनो बोराय बोरायफोरा जमा जमा ओंखारनानै बैनि न' बैनि न' जुमाय लोंथिङो आरो
औ औ
औ ओइदिनखालि फास्ट ओ फास्ट खालिथ' बेलागुरनि माबाखौ लुनायखौ सावो सावनानै बे गोदोनि नेम दङ बेलागुर सावनाया बेलागुर सावनाया जोंहा लाव खारफोरजों सोमोन्दो दङ। मानोना गोदो गोदाय लावखारफोरा बे हाबाफारिखौ मावबोबाय थादोंमोन नालाय माव ओ बेयावहायनो लाव खारफ्रा गावसोरनि गोसोनि लुबैनाय हास्थायनायफोरखौ आरज गाबोमोन बै जोंनाय अरावनो आरोना बे बर'फोरनि मोनसे एसे नेमखान्थिमोन गोदोनि इयो मागोनि गिबि सानावनो बयनिफ्राय साबसिन जायो आरो उननि हाबा फारियाव बिदिनो बयबो गावबा गावनि फिथा सिथाव जालायलायसिगोन न'
ओ औ औ आरो औ।
औ
ओम खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ बिदिनो आं बो फंनैसो नोंनिसिम
गोआवहाय बांद्राय मोसालायनाय गैयामोन आरो बैनि न' बैनि न'।
औ औ
सोलावथ' दायो बिदिया सोलिथ'आ दाथ' जोंनि ओनसोलावथ' दायो मागो ओ आ मागोनि जोबथि सानखालि ज'मा जायो आरोना। बयबो फिथा सिथाव, लारु सावनानै ज'मा नो। मावैबो जुमायफोर लांनानै जोङो मोनसे दुब्लि फोथारावहाय ज'मा खेबसेयैनो फार्थि जायो आरो आजिकालि।
औ आंबो फंनैसो बुंनोसै नोंथां। जोंनि ओनसोलाव जिबायदि औ बोरै सोलियो माग गो द'मासि बिदि जों गिबियाव बुङोबाथाय जोङो फास्टोआवनो नों जेरै बुंलांदों बैलागुर बैलागुरखौ जों बुङो बुंनो हायोबा जोंनो औवा नांगौ औवा गोजौ गोजौ औवाखौ जों ला नाय जायो ओमबा नङा ओमबा नोंथां, औ जों बेहाय औवा गुबै बा औवा बुरखा बिदिनो गिदिर गिदिर औवाखौ जोङो गिबियाव दाननानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव जों दुब्लि फोथारफोराव ङो बिनि थाखाय अबबा नारा गोजौआव थानाय दुब्लि इफोरबायदि खाथि खालायाव जों नाराखौ इसे साफा खालामना लानानै बेहाय गायनाय जायो जों गिबियावनो। बुङोबाथाय जों बेखौ औवाखौ दानस' दानस' सुनानै जों गायगोरनाय जायो गायगोरनानै जों निहाय जों जेरै बान्दो खायो बिदिनो बान्दो गेजेर गेजेराव खाना लानानै जोंनि थालिर फस्ला बा नारा बायदि बायदि रोखोमनि जिगाब हाग्रा ओम बिदिनो हाग्राफोरखौ जों आराम ज'मा खालामनानै बेयाय होनाय जायो आरो बिदिनो थिग मोनसे थिं बुङोबाथाय जों बे मागो समाव जोङो मोनसे नेम दं जोंनि बर'नि गय दंफां बा इदिनो जाग्रा दंफां मुवाफोरनि फिफाङाव जोङो ओ जिगाब बुथा एरि लानानै